ओं नेट नाङाखै नामा
प्रब्लेम जादों उ जों जिब-जुनादनि सायाव रायलायगोन होनदोंना
ओं
औ जिब जुनार होनोब्लाथ' दा जिब जुनारा फिनायबो थायो फागानैबो थायो
ओ।
बेबो न'आव फिग्राफोरानो दा मोसौ बोरमा अमा मावजि सैमा बेफोरफोरखोनो फियो आरो जों न'आव हाग्रा नियाथ' आरो गोबां दङ नामफोरखौ मिथिजोबलाय लाङा जों मिथिनायफोरा आरो मैदेरफोरानो गान्दा मोसा मुफुर सिंह बेफोरनो आरो हाग्रायाव थाग्रा फोरा नोंस्राबो फियो नामा अमाखौ फियो नामा
जोंना अमा फियो ओमफ्रायो हांसो दङ माथ थाम ओमफ्राय आरो जेबो गैया
आरो मा मा फिबावो
आरो जोंना जेबो फिला
औ जोंहाबो अमा फियो खिन्थु दा गैला अमाया जोंहाथ' दा माउजिल'सो दङ दाउ दं ओमफ्राय बोरमा दङ
उम
अमाफोरालाय ओरैनो थांलाय फैलाय खा खाथिफोरनियानो दैमाया थाखायो थांलाय फैलाय ओरैनो
ओम आरो जिब जुनार थानांगौना माखासे बिदिनो गेस गेसाव गोफोन जाग्राबो
ओं सैमा थाबाथाय आरो सिखावफोरनिफ्रायबो एसेबाबो माबायो आरो रैखा मोनो माने सिखावफोर फैबाथाय सोङो आरो गाज्रि मानसिफोर फैबाथाय सैमाफोरा जोंङो ना मावजि थाबाबो आरो एन्जर एनलाफोरा थाया आरो एन्जरफोरखौ जानाय जायो मावजिफोरा एमफौ एनलाफोरखौ जानानै फोजोबो।
उम
थानोबो नांगौ जिब जुनारफोराबो न'आव
ओम
दाउफोरथ' आरो बिदिनो इनकामबो खालामनो हायो दाउजोबो बुरजा फिबा जानोबो हाबाय आरो उम हांसोफोराबो बिदिनो दउदैबो मोनबाय बेदर जानो गोसोबा बेदरबो मोन- जाबाय बिदि आरो उम
आरो दानिया बिराद फाराम खुलिनानै मालाय बिराद- बिनो फिसिनानै मालाय बिराद फैसा मोनो
उम दाउ अमानो नुयो आङो मानसिफोरा जेखैबो
ओं
आइदिया रोंबा जेरावबो इंनकाम मोनो जिब जुनार फिसिनानैबो मोसौबो थाबा हासारबो मोनबाय आरो
ओं
उम किन्थु खस्थ' आरो मोसौआ इसे हैनाय मानायाव खस्थ' जायो
उम
फोराव जि होनो खस्थ' जायो जायगाफोरा थायाना दुब्लिफोराव लांनोबो ओम हाग्रा न' लामाफोरावनो होनांगौ जायो
ओं
उम मावजिफोराथ' ओरैनो थालाबायखायो आलाय सिलायबाबो
औ मावजि सैमाया।
ओं जेरावबाबबो थानो हायो बिसोरो
आरो सैमायाबो गोबां बिराद रोखोमनि थायोना बिदिनो मा अबेबा-अबेबा सैमाफोरखौबोदि फानलायलायो।
औ बेमाखौनो बायो मालाइ दाम गोसा होनानै
उम
उ बेलेग बेलेग थायो मोजांबो नुयो नालाय ओन्थ' बायो मानसिफोरा मावाउजिफोरखौबो आरो गिदिर-गिदिर गिद थायोना बेलेग। पारसेन्टेजफोरसै बिफोरसो आरो बायो आरो मानसिफोरा
अमाफोरखौबो आजिखालि बायनो हाला माथो दामफ्रानो।
जाबाय आरो बेमारबो जादोमोन जोंनिखै अमा बेमार जानानै जोंहाना- दो बेमार जानानै थैदो आरो बेनिफ्रायनो लाथ'वासै दा
उम। गासिबो जिब जुनारानो उम जिउ थाखायो नालाय।
औ
थ' आरो माखौबा माखौबा फिजानाय मायाबा फिजायै फिजानायखौ बरानो दामफ्रा गोसा जासिगोन थिगोन आरो
ओं।
आरो फिजायैफोरखौथ' माखौबा माखौबा बान्दरफोरखौ गिनांगौ जायोना
बान्द'रफोराबो फैयै आनो गामिफोराव नोंसोर निखि थाङो ना थाङा बान्द'रफोर?
फैयो गोबावजों सम सम लानानै फैयो
बनिफ्रायबो फैबाय थायोबियो लामाफोरखौ थाबायलांलाबायो मानसिफोरनि माबा माबि खावनानै जालाङो आरो न'फोरनिखौ ओंखाम-ओंख्रि मानि जालांला बायो दाथोमजोबो।
ओ
दाउफोराबो आरो हाग्रानि हि दाउफोरखौबोथ' फिसिजायो नालाय। दाउस्रिफोरखौबो माथोबो रोंबावोसो फोरोंबाथाय दाउस्रियाथ'। बाथ'फोराबो माथो रोङो
उम आरो दाना- जिब जुनार माखासे फिजायैफोरखौबो दै जुफोराव फिसियोना
अ बेफोरफोरखौ नायनो थाङो आरो जोंफोर मानसिफोराबो आरो फेरिफोरखौ लु-लुबैयो नालाय। मोजां। मैदेराथ' आरो फिजायोबो हाग्रायावबो थायो
ओं
नोंसोर गैयैथ' हथियाव हाजो
दङ जोंनिया ओरै खाथि नांजाबनाय नालाय अर- अरुणचलानो ओरै जोंनि आसाम ओरै अरुणाचल नालाय
ओमफ्राय जिब जुन थायो ना थाया नोंसोरनिख
जोंनि साइदआवथ' इसेबां बिदि फिसिजायैफोरा फैया इसेबां-
हाग्रानि गैया ना हाग्रानि गैया मोसाफोर
बिदिफ्रालाय फैलाबाया ओमफ्राय मा-मालाबा- गोबाव जों बिदिनो जेनेबा बिदिनो जिबौफोराब बिदि गिद गिदिर-गिदिर सायोना ओमफ्राय- बिदिनो मायाबा-मायाबा फैयो माब फैयो मालाबा-मालाबा समाव जुफोरनिफा- ओमफाय गबोयो आरो बिदि। होमबाबो बेखौनो गिनांगौ जायो।
जोंनियावथ' आरो हाग्रा खाथियाव जोंनि हाजोआव दंसो आरो जिब जुनारफोरानो सम-सम ओंखारफैलाबायो मो- फिसाफोरा लामाफोराव थाफैलाबायो आरो मैदेरफोराथ' मैदेरफोरा गामिफोरावबो फैलाबायो हादानफोराव बैनि हाजो खाथिनि- औ फैनानै बिनो माइफोरजालांला बायो आरो मानसिफोरनि
आरो नोंसिनाथ' मानास खाथिजों
ओ मानासनिथ' फैया जोंनि खाथियावनो जोंनि ह नांजाबनायानो आरो हाग्रा खाथिनि बे दावथारा बारबोना- हाजो गोजाखा नालाय इनिफ्रायनो बिफोरनिफ्रायनो फैयो आरो जोंनि-
उ
बिब माबा मोसाफोर फैलाबायो बिदिनो मैदेराथ' फैखायो आरो।
थायो र' जोंनियावबो मालाबा-मालाबा सम-सम।
उम। न'फोराव हाबफैयो नामा?
न'फोरावथ' जोंना हाबफैया इदि- जेनेबा लामा लामा बिदिनो एसे फिसाफ्रा मालाबा समाव लामा आन्दायना फैयो खोमा हबाबो जेबो खालाम थामलाङा।
औ नङानो मानसिद फुथान्दैबो खोनायो आरो।
जिब-जुनारफोरा बिदिनो माखासे मानसि सोरखौबा मायाब- माबा मायाबा बुथारो
ओं दागो मानसिफोराबो एदावोन आरो मैदेरफोरफोरखौ फैबाथाय खाथि खाथि थांनानै एदावला होसोलाबायो इदिबा रागा जोङोना इसोरो आरो मैदेरफोरा। बांद्राय एदावबाथाय बिदिनो होसोयो आरो रागा गोजांबाथाय
उम
आरो दाथ' माइ गायनाय सम दाथ' हादानफोरावदि जि मैदेर फैसोगोन।
ओं। दाउस्रिफोराथ' न'फोरावनो फैलाबायना थाफैयो जोंहानिया। न सानथलि। दंनाय फुलालायबायदि द। आदार मोनजादावबासो फैयो होननानैसोबो नागिरनानै
उम।
दुब्लियाव माबा ओखारोना ओखारा बिदि दाउआ बै मा दाउ होनो बेखौ गोजौ गोजौ नोंसिनिखै माहोनो इखो
दाउबो हादिदग्ला।
आरो बेखौल ओंखारनो।
हादिर दग्लियाथ' जोंथिं नुनो मोनला
ओंखारलानो जै दानिया आगोलसो ओंखारसोगारोमोन जोंनिफ्रायबो नुलानो दानिया। आगोलसो माइ गायनाय टाइम बिदि हालेवनाय टाइमफोरावनो अखा हाजिरबानो मा ओंखारोमोन दि दुब्लियाव नाफोर जंफैबाय थायोमोनखा। नुला दानिया मसिबो उम
जिब जुनारफोरखौ मानसिफोरादि माखासे गिनांगौ जायो गिनानै। थानो गोनां जायो मानसिनि न' बां मानसिखौबो खहा खालामना
उम उम बिमाफोराबो खायसे मोजां खायसे गाज्रिनि थायो बिदिनो। फाग्ला जानायफोरा मानसिफोरखौ बिदिनो माबानो नागिरो आरो।
आरो मायाबा मायाबा बिदिनो दाउफोरखौ जायो मायाबा गांसो जायो जुनारफोराबो। मायाबा गेसाव गोफोन जायो?
मावजिफोराबो गेसौ गोफोन माबा जिबौफोरखौनो लाना फैनो नागिरो न'।
औ‌।
हरनानै माबलाबा न' सिंफोराव सोहैलाबायो। एन्जरफोरखौबो बुथारनानै लाबोनानै सां सिंफोराव गानना दोनफैला बायो। समावनो मोजां मावो समावनो बया मावो जुनारफ्राबो।
उ। जिब जुनारावलाय दाउफोरा बारा गोलैया खोमाना बे आथिं थोंब्रैया। से।
औ जिब जुनाराव द जिब जुनाराव दाउसिन दाउलाथ' दाउसिन दाउलासो होनोगोन नालाय। दाउफोरफोरखौ दाउसिन दाउलाफोराबो बिदिनो
औ। दे होनबा नों-
दे उम।